उम खोनादोंना अ नोंथां
औ नोंथां
अह
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादो
हेलौ
अ हेलौ खोनादों नोंथां अ खोनादों बुं
औ
नोंथां दा मानि बागै रायलायनो सानदों
ओम जों दा बैसागुनि बागैनो एसे सावरायनोसै नामा
अ ओं ओं नो-नोंथाङा दा बैसागोनि बागै बाहाय फोरमायनो हागोन नामा
औ रौ बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनिया नि मा होनो बर' हारिनि मोनसे गाजा गोमजायै खुंजानाय फोरबो आरोना बोसोरै जोङो बैसागुखौ फालिबोयो एबा खुबोयो बैसागुआ जों आ आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव बैसागुआ जों जेनेबा आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव उदां बोथोरनि फालिथाय फोरबो आरोना जाय गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो आरो बियो बर' हारि हारि हारिमुवारि फोरमायथि आरो धोरोमारि फालिनायनि मोनसे सम खौ जों गो गोदान गोदान गोहोमाव खोख्लै खोख्लै बारसे रोनि दो रोंखौ दिन्थियो रंजालि बैसागुआ मानसिफोरखौ खौसे खालामो आरोना नोंथां आरो आरो बिसोरो बिसोरो रंजा रंजानाय आरो खुसिनि मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो बेनि अनगायैबो फोरबोफोरा जोंनि हारिमु आरो धोरोमखौ बजबना लानायाव जोबोद मदद खालामो आरोना
उम नंगौ नोंथां नंगौ
बिसोरो जिउनि खौसेथिखौ सिफायनायाव सिफायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो जेरै बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनिया दा जोङो बैसागुनि जागायजेननाय दिनावनो जेरै सेथि सानखालि जोङो मोसौ मोसौ मैसोखौ थुखैयो नोंगौना नोंथां फास सेथि सानखौ जों जेनेबा मोसौ बैसागु होननानै बुङो आरो ना
नंगौ नोंथां नांगौ
मोसौ बैसागुआव जोङो बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो जेरै बानि गोदान जेनेबा जोङो फाथो दिरुंजों बानायनाय मोनसे गोदान दिरुं जेरै गोदान बोसोर हिसाबै मोसौखो गान होयो गानहोनानै बे बेनि सानसे सिगां सिगां जोङो मोसौ बैसागुनि सानसे सिगांनो जोङो जेरै थाराय जेनेबा आलु फान्थाव खाद्रि बेफोरखौ खा आलु नङा सरि ओरै फान्थाव फानथाव खुमब्रा पानिलाव बेफोरखौ खौ जोङो बुथुमग्रोना लायो आरोना देग्लि लिथि जायखौ बुङो रोङो बेनि उनाव जोङो
जोङो बेनि जेनाव बिनि अखानायै जोङो जेनेबा मोसौ बैसागु जागायनायाव फुङाव बेफोरखौ हानानै बेफोरखौ हानानै जों माला बानायो आरोना माला बानायनानै जोङो जेरै मोसौ मोसौखौ जोङो मानि थाखाय मोसौ बुग्राबो बानायो जेरै थाराय मोनसे बा मोनसे ओमफ्राय बे फोरखौबो मालाखौबो मोनसे जेरै खाफााजाबनानै जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौ खौ बेजों बुयो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो मोसौ सारनाय सम मोसौ बैसागु जोङो जेरै मोसौ बेफोर बुनाय समाव जोङो मोसौथ मोनसे मोन्थोरफोरा आरो ना जेरै लावजा फान्थाव जाना नथ खोनादों जानो हागौ बेखौ
खोनादों नोंथां खोनादों जोंनिथिंबो बेबायदिनो बुङो
औ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो खायफा खायफा मोसौ गुनियावथ' जों गंफोराव थावबो फोनो थाबैनो देरथो होननानै बिदि फोथायनाय दं आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेफोर मोसौ बुखांनाय एबा माला आग्लायनायफोरखौ जोङो जेरै बाथौ थुआव मोनसे बेसुरियाव मोनसे बेनिफ्राय जेरै न'आवबो आलै आरो जेरै फान्थाव पानिलाव बेफोर आग्लायनायफोरखौबो जोङो जोंनि उखुम सा सायाव सारो आरोना सारखांनानै जोङो बेनि बेस बेनि सानखालि जेनेबा जों बेयाव सेजौ जेनेबा जोंनि बर'फोरा बारनो थाखाय जोङो जेरै बेमार आजारा मोजाङै हामो होननानै फोथायनाय दोङो आरो ना बेनि नामाव जोङो सेजौ सेथा मैगं- थाइगं खौ जोङो खानानै जायो आरोना जेरै सेजौ सेथा मानेथ' बेयाव थ गोबां दं जेरै लाव बिजौ दिंखिया लाव बिजौनिखे ओइ बायदि बायदि आरोना जेरै से जौस थालिदनि फस्ला बेफोर गोबां सेजौ सेटा लोगो नांनानै जोङो मेगंखो जायो आरो ना बेफोरबायदिफोर फोथायदों आरो जेरै बेनि उनाव नैथि बै नैथि दिन जागायनाय लोगो लोगो जोंनिया नैथि दिन जाहोनाय लोगो लोगो जोंनि आब' बर'फोरा जेरै जोंनि साय गोदोरखौ मान होयो जों मान होनानै जेरै जों ङो गोदोरफोरखौ खुलुमो आरोना मान हिसा हिसाब मान होनाय हिसाबाव औ मान होनाय हिसाबै खुलुमो आरो खुलुमनानै जोङो उम बिसोरनिफ्राय बोर लायो आरोना लाखांनायनि उनाव जोंनिया थाम थि सान जागायनाय लोगो लोगो जोङो गामिनि बर' गामिनि बर' मानसिफोरा जेरै सेंग्रा सिख्ला फोरा जहैनो लोगो नांनानै जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनायखौ गाननानै जेरै जेरै जों हौवासाफोरा गानो गस्ला गुफुरजों लोगोसे आर'नाइ गस्ला आर'नाइ ग गामसा आर'नाइ लानानै गोदोनायाव जोबोद जेरै सोमोनांथाव जानानै फैयो फैयो आरोना जोंनिबा द्रेस जोबोद समायखाङो बिदिनो बिदिनो बर' सिख्लाफोराबो दख'ना ओ जेरै दख'ना ब्लाउस बायदि जेरै फालि आर'नाइ फालि बेफोरखौ लानान जोङो गासैबो समायनायै र आरामसे ओंखारलायो आरो ना न' खर सेंग्रा सिख्लाफोरा उम बिदिनो ज'यै जों ओंख खारलायनानै जेनेबा न'खर न'खर मोसाहैथिङो आरोना बैसागुखौ फालिनो थाखाय बैसागुआव बैसागु मा जेनेबा जों न'खर न'खर मोसाहैथिङो जेरै खाम सिफुं सेतजा जेथा लानानै जेनेबा बेफोर जोंनि बर' हारिनि मोनसे दाम दामग्रा देग्रा आगजु आरोना उम फोर जेरै खाम सिफुं सेरजा जथाखौ दामनानै जों गोबां रंजाहैयो आरोना रंजाहैनायावनो जोंनिया सोरबा सोर बि न'आव जेनेब्ला सोरनिबा सोरनिबा न'आव जोंनो जौ बिदै जेरै माइब्रानि माथानि बिदि
दिहुनना होयो आरोना दिहुनना होनानै जोंनिया जेरै जौ बिदिखौ जोङो लोङो मोस लोंनानै जेरै मोसायो से मोसानायनि उनाव जोङो मोसानायावबो गोबां मेथाइ खनै खनै मोसायो जेरै बर' सिख्लाफोरा मेथाइ खनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हौवासा हिनजावस सा लोगो नांना भावरियाबो मोसायो मोसाखांनायनि उनाव जोंनिया जेनेबा जोंनियाथ' मोसानायाव मोनसे इदि दंखायो नालाय नियम दंखायो आगोल ओमफ्राय जोंखो मोसाखां नायनि उनाव जेनेबा जोंनो रां एसे नङाब्ला माइरं एसे बिदि साफ्रोबो न'खरानो नख हरो आरोना जों बिदिनो औ जों बि दिनो स्नि सान जोङो मोसानाय बैसागुबो फालियो जेरै मोसादिंबाय थायो जोङो गुमुग गामियाव मोन थांलाय उमुख गामियाव थांलाय बिदिनो थांखांनानै जेनेबा जोङो जोबनायनि उनाव बेफोर बैसागु बेफोर मोसाखांनायनि उनाव बैसागुनि जोबथि सानाव जोंनियाव जोङो खाना जायो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
खाना जाखांगोन जेनेबा बैसागुनि जोबनायाव जोङो बैसागुआव बैसागु जोबनायनि उनाव जों जोबथा सानाव जेनेबा जोंनियाव गारजा फुजाबो होनाय जायो आरो ना जायखौ जों लामा होनना बुङो। नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ।
नंगौ नंगौ ओं
बेफोर फुजा फुजानि अनगायैबो गारजा फुजायाथ' जोंनि नियम निथि सोलिबोखानाय बेखौ फालिखायो आरो बेनि अनगायैबो दा बैसागुआव गोबां फांसन जेनेबा फांसन फांसनफोर सोलियो आरोना जेनेबा बेयाव जोंनि गामिनि गामियाव गोबां जेरै फांसन सोलिनायफोराव गोबां मानसिफोरानो बाहागो लायो। जेरै मोसानाय बादायलायनाय। थायो जेरै मोसानाय बादायलायनाय रं मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय बाद दायलायनाय खारनाय गेलेनाय बेफोरबायदि आयदायाव गोबाङानो बाहागो लायो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो दानियाथ' जोंनिया बिदियाव गोबां सिंगारबो लेंहरो आरो ना बिदि जोंनि बैसागुनि फांसन जानायफोराव। नोंथांमोननि साइदखिबो बिदि फांसनफोर जायो नामा?
जायो नोंथां जायो जों थेवबो बैसागो बोथोराव बाय बैसागु बोथोराव खाथि खालायाव बेबायदि फां सन फांसनफोराव फांसनफोर जायो फांसनफोराव मोसानाय बादायलायनाय
औ।
रोजाबनाय सिं-सिंगार बायदिसिना। बायदिसिना बेफोरखौ इनभाइट खालामो बेयाव जोङो बायदिसिना मोसा खावरिफोरखौ मोसानाय नुनो मोनो आरो रोजाबग्राफोरखौ रोजाबनाय नुनो मोनो। ओम बिसोरनो जोङो जाय मोजाङै रोजाबनो आरो मोसानो ओम गोरों बेसोरनो जोङो सेथि बान्था नैथि बान था बेफोरबायदि प्राइज होनाय जायो।
जायखौ जोङो उत्साह होनो थाखाय जेनेबा फैनानै बाहागो लानो। बेनि थाखाय जों बेफोर बान्था फोरखौ लाखिनाय जायो आरोना जेनेबा दा जोंनिथ' बैसा सागु होनोब्ला जोंनि बर' हारिफोरहा जोंखौ गोबाङानो जेनेबा सिबाङानो सिनाय मोनो आरोना जों खौ बर' होननानै जेनेबा बैसागु समाव जों गाजा गोमजाङै मोजाङै देलायनायजों समायना जाफुंखांजोबो आरो। बैसागु समावथ' जोंनिया बिफां लाइफांफोराबो गोदान- गोदान बिलाइ खिलियो जेनेबा बोथोर फोराबो समायना जायो बैसागुआ जेनेबा जोंनि बर' हारिनिसि बयनिख्रुइ गदेर फोरबोनि गेजेराव मोनसे आरोना।
उम।
बैसागुआ जोंनिया बैसागुआ जेरै जों बैसागु बहुद गोबां गाजा -गोमजायैनो खुङो आरोना जोंनिया बर'आ जों बर' मानसिफोरा औ।
उम।
नोंथाङा बैसागु फोरबो बैसागुखौ नोंसोर नोंथांमोननि साय बोरैखाालि एसे फोरमायना होनो।
नों-नोंथाङा उम फार्स्टआव मादै बुंलांदोंमोन बेफोरबायदिनो जोंनि साइडथिंबो बैसागो फालियो गिबि दिनाव जों नोंथाङा जेरै बुंलांदों मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो मोसौखौ फुङावनो उथिनानै मोसौखौ जोङो गलिनिफ्राय दिहु दिहुननानै आरो जों मोजौ थुखैनो थाखाय जोङो लाव लाव, फान्थाव अम थाराय बेफोरबायाददि लानानै जोङो मोसौखौ दैमा एबा न'आवनो दैमायाव सोरबा सोरबा दैमायाव लाङो सोरबा सोरब न'आवनो थुखैनानै माला गानहोयो आरो बेसखौ जोङो गोदान उम दिन दाल होनानै
जेनेबा जोंनिया बैसागु जेनेबा बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो-गोदाय आबै-आबौमोन समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा जोङो दाथ' फोरमायलायबाय एसे मोजाङैनो बैसागुनि बारै दे हबा नोंथां जोंना स समाबो थ'थ'बाय दोनथ'नोसै नामा?
अम दे गोजोनथों।